अय
आर'
नै उन्दुबायलै। जाखांबाय। जाबायलै उम। उम।
बुस्थुआथ'
जोंहा साम' सायबाय थादों दासो।
साम'
साम' सायबाय थादों जों दासो खोनायाखै? सखायाव ओंखारनो
माहा माहानि मोनखो बेसेबां पन्सास थाखा दा?
ओ पनसास थाखा। दायो माबा गायदोंना बर' माय। बर' माइयाव ओंखारोनो
बर'माय गायदों ओ बोरि बोरियावनो मोनो माथो बोग्रिबारि जाहा नगाव
उम
माबाया बै नो बैसोर हो
उम माखो होनदों
ए बै नों दै आं पिडि एफ हरनायाव बै सानै मानसिनि नाम थानाया बिसोर हौवा हिन्जाव दां
नङालै जों गामिनि
एभेलएबोल ए
उम
सासे दालायबै बिमा बिफा थैजानायालाय खांहोनाया एक्सिडेन्ट जादोंमोन ना एै माबााखिनि सब खाथिखिनियाव
आदसा
सासे थोयो ओमफ्राय बे बासिनाया बे ओमफ्राय सासेयालाय बै माबानिया बादाम बेफारि
हिन्जावफोरा
उम बादाम बेफारिनि हिन्जाव
ए
खाबोन हरगोन
गाबोनहर उम गाबोन हर उम लस गैयालै उनाव बिसां गिदिर गिदिर
खैथा टारिख आव दङ थाय
मोनब्रैफोर जागोनदां मोनथाम मोन मोननै मोनब्रै बिदि जागोन उम आंनि आनदासाव होमबाबोथ' थ' ना दायोनै पन्सास जानेबोला बिब्दि गो
आदाराव नङा उमथिगानो बुस्थुलाय आं ओइ नेप्लिक्साराव हरनाया
उम
माहोनाय
दउथ' लाबावनो दंखायो होनदोरे दाबोथ' ला लाबोनो दंखायो
नैबेखौ अनलाइन बायबाबो ना मथा मथि नोङो बत जावखाङो बे केपासिटिखौ
खोनाया
खेटेगुरि
बेसांहोआ
बोरो बेबायाददि थायफ आं अनलाइनाव खनसे बुक खालामना होनाय होथ थिखो माबा ओं अवान हान्द्रेड केपासिटियानो सिक्सटिन थावजेन आ होमबा सानना नायदोनो नोंङो फर हानद्रेद केपाससिथिया बेसां जाहैगोन खोनादों वान हान्ड्रेड केपटिक्सटिज बे आरोना अपेन बक्सआ बेबादि खुलि जाग्राया
सिक्टिन
बेथ फर हान्ड्रेड
बेथ' फरहानद्रेथ लाबजागोन मोजाङैनो
मोजां लाब जागोनुथु आरो ना
उम ओइ मा होनो मोनसे बुस्थु बे माबाखौ माबायदि जेनेबा दावउदैखौ मा मोनो साप्लायफोरखौ जेनेबा माबायदि नों माबायदि खालामो
आंथ' दावदैखौ कालेक्ट खालामो जेराव दाउ जाब्रा दोङो बेनिफ्राय कन्टेक्ट खालामनानै
आतसा
नों बे थाखाय नोङो जेनेबा हमनाला दाउ दावदैया दिनैनना गफैबाय आरो ना इक बिथटोराव नोंङो हप्तासे सिगाङाव अर्दार होनना दिंखा खैदा दावदैनांगौ मोनया बे बेयो जमा खालामना होनना हरगोन मालाय मानसिनावनो मोनगोनब्रा न'खरावनो सोरबा दा सोरनि सोरबा दावदै फानबाय थाग्रा बेखौ नोंङो आरो दावदैखौ मिक्स खालामना होनो होनाङा सोरबाफोर सोंबबाय बयबोला
माने
टेम्पारेसार हिउमिडटि मिलाया नोङो दाउनियाव हांसोनि दाउदै बाबा बेलेगनि दावउदै होनो नाङा
अके
हिउमिदिटि टेम्पारेसारा मिलाया आरो दैयाबो मिलाया
उम
बेयो ओइटिन देसआव दावदैया न'नि दावदैया ओइटिन दसाव मपारेसार हउमिटि चेन्स जायोा हांसोनि दावदैया नङा टुइन्टिफाइभ देसआवसोहैोन होनोमबा मिलायस्रला बुथुआनो
उम
सिङाव गला जाबोबसिगोन गलालाय जाया फिसा जाहैला आरोना फिसाया थैथाबजोबसिगोन
अ
प्रब्लेमा बे आरोना दाउबा दाउल' आरो
उम उम
सोरबाफोर सोंबाला बुंना हो नङाबा ओरैनो फैसा लकसन जासिगोन दावदै बायनाय बिसोरखौ आं आंबो अर्डार होना
बै मा होनो फिफा थैजानाय लान नामायनाय हारसिङा बेखौस' नों हागोनर' दसे बि बेसारा मा खालामामोन मा खालामा बेसारा सिगाङाव बे बाहाय गालांनायानो बेजोंनो गय बन्दक होना दोनदों माबा माबि मा होनो फुख्रि दोङो खेथि बाहाय खालामो बेफोरबायदिनो आरो उपाय गैया।
उम उम लाबा लानो हायो आं मोजां फोरोंना हरगोन नोंखो।
उम गाबोनफोरनोलाय
दै होनायाबो खोथा दोङो दानि दिनाव माने गरम बोथोरावहाय बारा रिक्स लाजाया दावदैखो जुदि जायगाया जायगाया थान्दा नङाबा आरो ना नों गरम जायगायाव दिनबोला दावदैया गला जायो। नोङो एक्स'था दावदैयाव नोङो थ्रिसता पयथ्रिसताल' मोनगोन नोङो माबायाव मोजां जायगायाव दिनाबा। माने आलादा जाखायो बाहेरनि गरमा सिङाव नांहैब्ला।
अ बेयाव सिस्टेम दोङो आरो ना?
सेस्टिम दङ' ब्रा बे बाहेरनियाबा बे बेलेग बेलेग स्टेटफोरनि बुंनाय सोरबाफोर बेलेग गोदोर बाहायबा बनायनायाबा बे एकजसटल' लगायजोबो मोननै मोननै गोदोर गोदोर।
उम
गरम गरम बोथोरनि थाखाय आरो।
बिनिया थाखागोन दा?
बिनिया एकज'स बिनिया एकजस थानाय नङालै। होनबाबो होनबाबो बिनिया बाहेरनि सिङाव हाबनो मोननाय मोननाय नं ङा माबायदि नुदों आरो ना आङो बे बुस्थुआ सानि माबाया थकतानि ना
उम
बेनिखाय एसां इफेक्ट खालामनाय नङा आरो ना सिङाव।
उम
आंनि साननायाबा बिदि जानांगौ आरो खारन बेबादि बुस्थुखो मोजां कम्पानियाव बनायो माबाखौ बे दा नों आंनो फट' हरनाया बे बुस्थुखौ बेलेग मोजां माहाय मोजां कम्पानिफोराव बनायो आरो ना। बि जेरै हेकप्र' बेबायादि टाइपनि।
उम आंनावबो बारा आयदा गैबाङालै बिफोर नि।
बाहाय बाहाय मिथिबाय आं बिनखो
गोदोर खामनो हाबालाय गावगायानो लाब जायो फैसा नांगोन आरो।
फोसाबो नांगोन उम। आरो फार्म मा होनो फिसा बनायनो हाबाथ' थिगानो नायाबो मोजां।
थिगानो सोलियो नोङो सिक्सटि देसाव नों जुदि सिक्सटि देसाव नोङो अवान एलहा लागि मोनहै बालाय माथो लगसन ना? नों नोङो फर हान्द्रेट ता केपासिटियाव नोङो फर हान्द्रेद ता दावदै होना नै नोङो थ्रि हान्द्रेद मोनबाबो जोंनिखौ ना गला जानो
उम उम उम उम
जुदि मासे दावखौ सिक्सटि सिक्सटि देसावहाय एक केजि जुदि खालामनो हायोबा जाहोनानै
उम
दा नोङो पार केलु मासे दाउआ जुदि मासे दाउआ जुदि नोंहा अवान किल जाहैखायो सिक्सटि देसावनो जाहला जला ओमबा नोंहा तिनस' ता दावखौ जुदि लाखिनो हायोब्ला मासेयाव सारिस' खरि मोनबाबो
उम
बेसे जाहैयो सानदों नों तिनसतायाव?
थ थ एक लाख'
अवान एल टुयेनति थांखायो
ओम ओं थांखायो ओं
बे आरो ना ओम एख लाख बारखो सिदेसावना खामायनाया ना
ओरैनोलाय मास मोनथामावनो जायोमोनलै
रुमखौ माने होजायो खिन्थु माइरंखौ बारा होजाया फास मोनथामाव बयलाना बास मोन नोङो ट्रेल खालामनोबासो मास मोनथाम हा‌ लागै लायो
औ
नांगोलै मास मोननैसो नांगोन दा जोंनो फैसा लस जानला मानलाखौ होगोन होननानै सानना जोङो गोबाव लायो
ओम मास मोनथामै जुदि खालामोब्ला जेनेब्ला खनब्रैसोखौ साइकेल माबानो हायो आरो
हायो माने नोंहा बाबायानो जनाय नङा माने दावदै मोनबोला आरो ना नोंहा दाउ फाननाया ज जनायानो नङा नोङो मास मोनथामनि उनाव खेबसे फानबाय आरो बिनि उाव फानबाय आरो बिनि उनाल बिदि जालाबाय थागोन नोंहा माने दावदैआबो जेनबा ओंखारबाय थागोना टुइन्टि टुइन्टि अवान देसावनो ओंखारोबा
ओम ओम ओम
थिनस'ता दाउखौ नोङो राखिनाया मामुलि नङा बेबायदि मा मासे मासे थ्रि हान्द्रेद ता थ्रि हान्द्रेद ता ओंखारबाय थानांगौ नोंहा बिथिं दाउ आनो स्टक जास्रागोन मिथिबायना
उम उम
नोङो नै थ्रि मान्थाव खोनथाम ओंखारगोन नौस'था जाहैखागोन सिखो
नौस' ता
होमबासो नोङो टिम मोनसे फाननाय जागोन नौस'तानि गेजेराव
उम उम उम
फानखांनानै आरो बे खोथिनि मा खालामबा आरो नौस' ता ओंखारहैगोन नोंहा स्पेस बेनि थाखाय गोदोर नांगोन आरो ना जायगाखौ
गोदोर नांगोन ए ए हे मार दोङो मोजां ओयनो ओम है लामाव ओंखारलाङोलै ने आरो जिखुनु बागानाव कस्थ दंखायो माथो
आं दा मोनसे फ्रम मोनबाय आरोना खिनथु दाउनियाबा एसां हार्द वर्क नङा आरोना जेनेबा बारा खस्ट' खालामनांगा
टाइम मथे टाइम आरो
आरो दाउआ अखा अखासिबोला बेमार जायो देनजार हामा हामा बे दाइरेक्ट हानद्रेद पारसेन्टखा नों बेखौ दावायाबो लाखिनो हानो नायगिरा अखा सिबोला
आदसा क्लजेट दोननो मोननांगौ आरो ना
औ थिं होनानै जेनेबा दाउआ मोनसे नोङो बरिया न' बानायना होबाय थिंनि अखा हाबा मालाय बेयावनो हाबना थाबाय नङा होमबा दाउफ्रा
उम उम
बेबायदि न' गैयाबा अखा सिखायो दाउवा अ माने सेफटि गैया सिदावनायफोरानो बेबायदि जाबा हले दावायाबा हाया लाखिनो देनजार हामा बस्थु भेक्सिन होनायबा बो बेमार जागोन बे अखानि माने फार्स्ट दाव दावखौ जाना मोनला बेमार जाहोआ माबा मेगन मेगन खुगाखौ एटेक खामग्रोयो बे बेमारा बियो स्टाइरलदों गैया बे अखादै नांबाथाय बिदिनो जायो।